औ नोंथां।
औ खोन्थाग आरोना
दं खोनागासिनो दं दां
औ बिदिब्लाि बेनो हामलायनायखौ गिबियावनो जासिोहरबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो गोजान मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय
औ मा खालामगासिनों नोंथांङा दायो।
अ आं नोंथां ओरैनो दायो जिरायना दंङो दान्दिसे सम
औ आंबो जिरायनानै दं दा बेनिखायनो आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों जुदि नोंथांङा आंनो सम होनो हायोब्ला
अ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन आं जिहेथु ओरैनो दंखायो बिदिब्ला जों सावरायनायानो गाहाम जागोन
औ बिदिब्ला आं नोंथांसिम मोनसे सोंलु सोंनो सानदों जे जोंङो दानि जुगनि आरो गोदोनि जुगनि जों थांना थानाया गोबां सोलायनो हमबाय नंङा होमबा नोंथां
औ
औ जोंनि थानाय जानाय लोंनाय गासिबो स्टाइला गोदिरजों दाजों मिलायला नंङा होमबा
औ
औ बिदिब्ला जों गोदो जों बर'फ्रा माबायदि न' लुनानै थायोमोन मा मा जों न' बानायनाय जायोमोन आरो आथिखालाव जों बर'फ्रा माजों न' बानायो आरो माबायदि न' लुनानै थायो नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा गोदोनिफ्राय दासिम माबायदि दिडफारेन्स जाबोखो आरो गोदोनि थांनानै थानाय न' लुनाय मा मा मुवा बाहायनाय जायोमोन बेफोरखौ नोंथांङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां थारैनो बुंनो थांङोब्ला गोदोनि समाव जोंनि सुबुंफोरा जा जोंनि बर' हारि एबा बर' माहारियारि सुबुंफोरा दो गोदोनि समाव न' लुनानै थानो हायबानो जायोमोन होननानै जों साननो नांगोन आरो नंङा होमबा गोदो समाव जोंनि बर' सुबुंफोरा गिबियावनो बुंनो थांङोबा जोंहा थोरि खासिया नारा खि जजों उखुम मुदा होदलाबनानै जों थानायखौ नुनो मोनोन इन्जुरा जोंनिया औवार जेन लाबनि आरो नंङाबा फाथोसिना आरो बेबायदिनो फाथोसिना बायदिसिनाजों जों न' लुनानै थायोमोन आरो जों बाथैसिना बायदिसिनाखौ जों हाजों मोजांङै लिरनाय जायोमोन जेराव गोबोर लगायनानै हाजों लिरोब्ला जोंनिया गोरा आरो राफोद जायो नंङा होमबा
औ जायो
एम्फौ एनलाया बै माबाजों बारबोनो हाया बा बिसि गोनां जिबिफोरा बारबोनो हाया बिनि थाखाय जों न'खौ लिरना थांनाय जायोमोन आरो लोगोसेनो ओ आं बेयाव जेब्ला जों उखुम होलाबो अब्ला जोंङो थख' बिलाइ बेफोरखौबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो
औ
नाथाय दानि दिनाव जोंनिया सोलायै सोलायै फैनानै मोनसे समाव फैबावबाय जोंनिया थिं थिंजों जोंनि सुबुं बा न जों नु मोनो आरो खोनादोंना नोंथाङा
औ आं खोनादों नोंथां
थिंजों न'लुयोमोन सुबुंफोरा थिंखौ इन्जुर होयोमोन बेबायदिनो सोलायै सोलायै दिनैनि समाव माने गोबां सोलायबोबाय जेरावनि सुबुं दिनै ओ इनजुर महरै इथा खौ बाहायो उवाल होनानै थायो आरो गोदोनिख्रुइ जोंनि सुबुंफ्रा दा थानाय जे थानाय जानायफोरा गोबां स्टेन्डार्ड एबा गोबां जौगा थाखोआव फैबाय होननानै जों बुंनो नांगोन नोंथां खोनादोंना नोंथाङा औ बेबायदिनो गोदोनि समावथ' जोंनि सावरि बादालि जानानै न' बां लुनाय लुइलायोमोन नाथाय दानि समाव जोंनि सुबुं दा सावरि सावरि बादालिखौ गोबां खम जासै आरो
औ-औ
औ बेबायदिनो गोदोनि समाव जोंनि सुबुंफोरा आरो मोनसेमोन आ हाजो हाजो खंखर बादिनिफ्राय बिफां लायनाय न थोरि बायदिसिनाखौथ' आरो जोंनि सुबुंफ्रा गोदोनि समाव माने ज' ज' सावरि बादालि जानानैनो हायनानै लायोमोन नाथाय बैदि गैलिया आ दिनैनि समावथ' आरो जों नुनो मोनबावो जे जोंनि सुबुंफोरा थिंखौबो गोबां खम होनाय नुयो जेराव जोंनि सुबुंफोरा दायो साद जालाय होनानै बुङो जायखौ बेखौसो होनो नाजासै आरो माने
औ
गोदोनिफ्राय सोलायै सोलायै दिनै जोंनि सुबुंफ्रा साबसिन हामसिन नागिरबोगासिनो दं आरो
औ
ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायबावदो बेफोरनि सोमोन्दै औ
आम आं नोंथांनाव जिबायदि सोंदोंमोन नोंथाङा थिगखौनो बुंबोदों माने जों गो दो आ हाग्रा बारि माने हादान सिफायनानै हाग्रा ओनसोलाव न' लुनानै थायोमोन नङा होमबा नोंथां
ओं नंगौ
औ जोङो थानो थाखाय बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव जोङो हान्थिलांनानै हादान सिफायनानै एबा हाग्रा सिफायनायखौनो हादान सिफायनाय होननानै बुङो बैफोराव जोङो जायगा गोदान लाहैयोब्ला जोङो ओह न'मा न'मा न' लुनानै जों थाहैग्रोनाय जायोमोन माने साहा सा ओहो साहा लुनो मोना ओ सानजा सानजा माने जे जों गोदो सिथ्ला बा माने सिथ्ला दोनोमोन आरोमोन ना न'नि थाखाय औ सिथ्ला दोनो सिथ्ला दोनोब्ला जोङो मा होनो न'मा न' लुफैनाय जायोमोन आरो न'मा न'आ ओरै सानजा फारसे लुनाय जायो बेखौ लुग्रोनाय जायोमोन आरोना
ओ नोंथां न'मा नङा जोंनिआ गोदोनि समाव साहा थायोमोन साहा
अ अ सरि साहा
आं आं बेखौ फोरोमयना होनोसै नोंथां जोंनिआ न' लुनायनि नमा गोदोनिआव जोंना सानजाहा थायोमोन बाख्रि बिनि आमफाय साहा न'मा न' आमफाय सोनाबहा ओ ख'फ्रा एबा‌ ओ जोंनि मानसि थाग्रा न' लोगोसे खोलाहा ग'लि थायोमोन आरो औ
बिदिनो माने न'मा न' लुहैग्रोनाय जायोमोन डायरेक्ट न' लुनो मोनामोन बिदि मोनसे फोथायनाय दंमोन आरोना गोदोनि दिनाव आं आं मोनथिनायाव आरो ना ओ बिदिनो ओ आरो न' लुनाय बुङोब्ला जोङो नोंथांआ दहाय फोरमायलांनाय बायदिनो जोङो गिबिआव जोङो ओ गोदोनि दिनाव ओ दानि बादि थिं गैयामोन थिं एबा इथानि न' बायदिसिना लुनो हायामोन बै समाव जों मा खालामोमोन औवा दाननानै औवा खुन्थिआ गायनानै जोङो ओ उखुमखौ जोङो थुरिनि बा नारानि होनानै आरो अखानिफ्राय बासायनो थाखाय जोङो बांसिन सेफटि मोननो थाखाय सिङाव प्लास्टिकबो होनाय जायोमोन गोदोनि दिनाव
‌ओं ओं
प्लास्टिक होननि सायाव इदिनो थुरि थुरि बा थोखौ सोरबा थोखौ बिलाइ होयो सोरबा थुरि होयो सोरबा नारा होयो बेबादिनो माने गुबुन गुबुन रोखोमै लुयोमोन आरो ओ
औ
बिदि उखुम होखांनायनि उनाव इन्जुरनि फैयो इन्जरनि बेलाव जोङो मा खालामोमोन ओ औवाखौ खाथिजिरनानै जोङो ओ औवा खाथिजिरनानै हेबनानै जोङो मा खालामो ओ इन्जुरखौ बानायनाय जायोमोन आरोना आरो सोरबा सोरबा गोदो जुगनि बेखायनो जों माहेबोमोन ओ साथा बेरा होननाय दंना नोंथां
औं
औ साथा बेरा होननाया माने एसे उनाव फैदों माने बे ओ जोङो जेब्ला बे फाथसिनाफोरनिबो जों न' लुयोमोन नङा होमबा माबेबा बे इनजुरखौ बिनि उनावसो फैदों माने साथा बेराया ओ बिदिनो साथा बेरा फैबाय बिदिनो जुगजों लोगोसे गोबां सोलायफैबाय
औ
आरो गोदोनि दिनाव जोङो न'‌थिंआव ओ दानि बादि ओ‌ फालें फुलिं मोनामोन औवानि डाइरेक्ट खुन्था गायनानैसो जोङो मा खालामो औवानिनो माबा खुन्था बैसां बानायनानै औवा ओ जेनला दानखावनानै माबायोमोन आरो दारहा दारहाखौबो माने बै सिगां समाव माने दारहाखौ बांद्राय बाहायनाय जायामोन माने दानि जुगाव माने दानि जुगाव बाहायो आरो दाराखौ ओमफ्राय दानि जुगाव माने दानि जुगाव बुङोब्ला दानि जुगावबो खमायबाय देरहाबाय होननाया माने गेजेर मुगायाव गोबां सोलिदोंमोन आरो दाहराया
ओं ओं
औ आरो बिदिनो दा बैफोरखौ नायोब्ला माने गोबां सोलायबोबाय आथिखाल जों रुजु जाला माने आथिखालाव जोङो बांसिन सिन न'आनो जाबाय फाखाखानि न' लुग्रा जाबाय नङा होमबा आरो आथिखालाव जोङो मा खालामो थिंनि न' थिं माने उखुमखौ थिंनि खोनायखौबो जों खम नुनो मोनसै आजिखालि मा खालामो मानसिफ्रा आ आर सि सि न'नि सायाव न' न'नि सायाव न' लुफोलांनाय बेफोरखौसो बांसिन नागिरसै माने औ स्टेेनडार्दखौ नागिरसिनबाय आरो ना
ओं ओं माने गोदोनिफ्राय साबसिन औ माने नागिरबोदों आरो नङा होमबा नोंथां
औ औ गोदोनि दिनाव थाइसे थाइनैजों जायोमोन आथिखालाव लाख लाख थाखा नङाबा माने जोङो न' लुनो हाला माने औ जोंहा दानि जुगाव न' लुनो थाङोब्ला जोङो मा नांगौ अन्थाइनिफ्राय बालानिफ्राय सिमेन्टनिफ्राय रड थाखाय जोंनो नांगौ बिफां बाथाम थौता गोबां गोमानांगौ जायो
औ नंगौ थारैनो
साद दालाय होनोबा जोंनो मा नांगौ औवा गोबां औवानि आंखाल जायो आथिखालाव बेफोरावनो माने गोबां खरसा थाङो आरोना
ओं नंगौ
बिदिब्ला नोंथां जोङो दिनै दोन्थ'लायनोसै नामा जोंना समाबो जाना फैबाय
औ औ दे बिदिब्ला
औ दे
औ